अ नोंथां खोनादों दे
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां दङ दे
औ ओ बिदिब्ला नोंथांजों दिनै फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना नों नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ ओ दा आयदायानो जाहैबाय जोंना न'खराव ओ एबा ओनसोलाव संनाय खावनायनि अनगायैबो जेरैहाय मैगं थाइगं नागिरनाय एबा हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो ओ मैगं नागिना जानाय ओ एबा ना ओ एंखावरि गांजेमा बायदिसिना गोदोनि समनि बायदि नागिरना जानाय हुदाया नोंथांमोननि ओनसोलाव दङना गैया एबा नोंथांमोना दासिमबो बे हुदाखौ ओ माने मानियो ना मानिया एबा दङना गैया नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
ओ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो गोदो जेरै ओ आबै आबौमोना गोदो हाग्रानिफ्रायनो मैगं थाइगं बायदिसिना बुथुमनानै जायोमोन ओ बिब्दि हुदाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दोङो आरो ओ जोङो हाग्रानि मैगं बुंनो थाङोब्ला ओ खारदै खारै जानो थाख थाखाय जोङो थुन थुनि ओ आरो मानि मुनि गिदिर उन्दै बे लाफा सायख' आरो ओ कुथा बायदिसिना फालें बायदिफोरखौ दासिमबो बुथुमनानै जायो आरो नोंथां ओ दिंखिया बायदिफोरखौबो ओ बेनि उनाव ओ नाफोर हमनाय हुदायाबो दोङो आरो दासिमबो ना नाथाय ओ बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो बेफोर हुदाखौ एसे खम नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव मानो होनोब्ला दा दानिया आइजोफोराबो जोंना ओ एसे गावनि खामानियाव मुखुब जाबाय नालाय आरो खायफाया ओ साख्रिफोरबो मावो नालाय बेनिखायनो ओ बेफोर नाफोर हमनायखौ एसे खम नुयो आरो थेवबो खायसे आइजोफोरखौ जोङो दासिमबो गोदोनि हुदा बायदियैनो जेखाइ खबाइ लानानै जोङो ना गुरनो थांनायखौ नुयो आरो साम' ओ एंखावरि खांख्राइ बायदि बेफोरखौ हमनानै लाबोनायखौ ओ नुयो आरो नोंथां
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हुदाया दासिमबो दङना नोंथां
औ नोंथां बे हुदाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दङ अब्लाबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जेरैहाय नोंथाङा बुंबाय ओ गोदोनि समनि स्राय दानि समाव बांसिनानो समनि आंखाल एबा ओ बिदि मावनाय दांनायनि थाखाय दानि समाव बांसिनानो ओ बिदिखौ नागि गिरनाय हुदा एबा नागिरनाय जानायखौ एसे खम नुयो अब्लाबो ओ जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि गामियारि ओनसोलाव बिदि हुदाया दासिमबो दङ आरो बिदि ओ हाग्रायाव नागिरना जानाय मैगं होनोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय लेखा बायदियैनो जेरैहाय गुथा मेगं थुन थुननि मेगं ओ धरं फुल ओ जेरैहाय बायदिसिना हाग्रायाव थानाय जेरैहाय धिंखिया ओ लोगोसेनो जोंना थास' थास स' बायदिसिनाखौबोथ' जोङो गाया नालाय जोंनि ओनसोल एबा जोंनि गामियाव बेनिखायनो बेफोरखौबो जोङो हाग्रानिफ्राय दासिम नागिरनानै मोनो एबा नागिरनानै जायो गासैनिबो ओनसोलाव गासैनिबो सिनायथिया थाजोबा एबा गास बो गासै ओ ओंख्रिखौ खौनो सिनाय जोबा अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव बेखिनि अनगायैबो आरो मोननैसो मैगं जाबा बयो जेरैहाय गुथा ओ लोगोसेनो जेरैहाय हाग्रायाव नागिरनानै मोन नाय जोंना जारि बिलाइ बायदिसि ना खौ जायो आरो नाथाय अब्लाबो आं मुंखौ मिथिजोबा ओमफाय आरो गोबां मैगं दंबयो लोगोसेनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियैनो आ गोदोनि समनि बायदि जेखाइ लानानै एबा फल' लानानै ओ ना गुर नों थांनाय हुदाया जोंनि ओनसोलाव दासिमबो दङ अब्लबो गोदोनि समाव जेरै आबै आबौनि खुगानिफ्राय खोनाबोनाय एबा जोंखौ फोरोंबोनाय ओ एबा जोंना खोनासंहोनाय लेखायै एबा ओ बिसोरनि बिथोन बायदियैब्ला ओ दासिमबो बे हुदाया दङमोन दङ अब्लाबो गोदोनि समाव बुङोमोन जे हाग्रायाव ना गुरनो थाङोब्ला अब्लानो जोंना। खबाइफा खबाइफा ओ हाग्रानिफायनो बांसिन नाखौ हमनानै लाबोयोमोन एबा मोनखायोमोन आरो लोगोसे बेखौबो बुङोमोन जे गोदो जोंना खायसे व बायदिसिनाखौबो मोनोमोन इदि होननानै बुंनाय मोनो आरो नाथाय दानि समावथ' जोंनि खाथि। खाथि खाला ओनसोलाव ओम बिदि साम' बायदिसिना निमाहा हो जेरैहाय खासेव बायदिसिनाखौथ' नुोनो मोनला नङा होमबा नोंथां। ओ दाथ'। बांसिनानो ना बायदिसिनायाबो खमिलांबाय दा हाग्रानि नायाव मा मा मोनो? होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो जेरैहाय सें ना गोरि ना बालाबाथिया फिथिगरि मागुर ना खल ना सिंगि ना बायदि सिना बेफोरबायदि नाखौ हाग्रानिफ्राय मोनो। नाथाय गोदोनि समनि बायदि जेरैहाय खबायाइफा खबाइफा आबैमोना आबौमोना थांनानै गु नुनानै एबा हमनानै लाबोमोन बिदि दानि समाव जोबोद खम नुयो आरो हाग्रानि ना। बांखौबो जोंना बिदि। ओरैहाय नुनो मोनला अब्लाबो जोंना जोंनि ओनसोलाव जेखाइजों गुरनाय बा फल'। जों गुरनाय बायदिसिना आदब खायदाजों गुरनाय बिदि दासिमबो सोलिगासिनो दं। दङ आरो नोंथां नाथाय दानि ओनसोलाव बांसिनानो फालांगि खालामनो थाखाय। खाय एबा न'खरावनो गावबा गाव फुख्रि जावना लानानै एबा दैखर जावना लानानै। नानि-नाखौ फालांगि खालामनायखौ एबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बायदिसिना मुवा। बेसाद होनानै नाखौ गिदिर खालामनानै फालांगि खामनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ लोगोसे। नो दानि समावथ' नायनो थाङोब्ला ओ जोंना ओम सोरखार बायदिसिनानिफ्रायबो जों। जोंना बायदिसिना जेरैहाय नाखौ मुलि होनाय एबा रासायनिरिक हाखार। होनाय लोगोसे नाखौ माबोरै फेदेरब्ला माबोरै मा जायो बिनि जोबोद। बिसोरो सोलोंथाइ होयो एबा गामि ओनसोलफोरावानो जा ओ गासिबो ओनसोल। लांजनो गोनां बिदि बायदिसिना जायगायाव ओ बिसोरो फोरोंनो थाङो एबा फोरोङो आरो।
बिदि फालांगि खालामनो थाखाय एबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय बिदिनो। ओ नुनाय मोनो आरो नोंथां नाथाय आं सानो मा ओ। बांसिनखौनो बिदिखौ नुनो मोनो जे रासायनिक हासार बायदिसिनानि ओ बाहायनाय। नानै नखौ फेदेरनायखौ जों जायोब्ला जोंना देहायारि गाज्रि एबा बायदिसिना बेमार आजार। खौ जानायखौ नुनो मोनो। अब्लाबो ओ दानि समाव समनि आंखाल एबा बायदिसिना ओ राङारि आंखालखौ। सुफुंनो थाखाय उ बिदि ओ खामानिखौ एबा बिदि मावनायखौ ओ जों बांसिनखौनो नुनो मोनो अब्लाबो जोङो जानायनि बेलायाव बांसिन साननो नांगौ आरो देहायारिनि थाखाय बिदिखौ जायोब्ला जोंनि देहाया जोबोद लोरबां। जायो एबा जोंनि देहाया ओ इयुननि थाखाय एसे गोब्राब जायो आरो नोंथां। बिदिनो उ हाग्रानि नायाव जेबो बिदि हासार बायदिसिनाखौ होनाय जाया बिसोरो मिथिंगानि मिथिंगायाव जा मोनो बेखौनो जानानै देरबोनाय नालाय बिनि थाखायनो बिसोरखौ जाबोला जे जेबो खहा जाया। बिनि थाखायनो ओ बांसिनानो बिदि रासायनिक हासाराव बाहायनाय ना बेदर बायदिसिनाखौ खौ जानानै लोरबां मोनोयनि थाखाय दा गोदोनि समनि बाय एसार बिदि नागिरफिननायखौ एसे नुफिननो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदि हाग्रानि ना एब बा ना पुवा ना गोरलै बायदिसिनाखौ नागिरफिनायखौ दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां।
ओ दासिमबो बिदिनो जानाय लोंनाय एबा जोंनि हाग्रा बंग्रा फ्राय नागिरना जानाय बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलाव बेखिनिखौ बिदिनो नागिरनानै मोनो एबा नागिरनो थाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां ओ नों औ नोंथां खोनादों दे।
औ बिदिब्ला नोंथां ओ संनायनि बेलायाव फैनोसै। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे खांख्राइखौ हाग्रायाव थानाय एबा दैखराव थानाय खांख्राइखौ मोननो थांओना थांला अब्ला ओ नङाब्ला बे खांख्रायखौ मा मा मुाजों एबा मा मा मैगंजों संना जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो खांख्राइखौ ओ मोननो थाङो आरो ओ थेवबो गोदो जेरै ओ नागिरनो थांब्लानो मोनोमोन बेफोरबायसा एसे खम जालांबाय आरो मोननो थांला बिब्दि ओ मानो होनोब्ला दानि दिनाव बयबो सुबुङानो आबाद मावनाय याव गोबां ओ हासारफोर बाहायो नालाय बेनिखायनो बिसोरनि ओ बिदैफोरा हामा जानानै एसे बिसोरनि बिबाङा खमायनो हमबाय आरो आरो ट्रेक्टरफोर बाहायनायनि थाखायबो बिसोरनि भाहाफोरा ओ हामा जानो हमो नालाय बेनिखायनो बिसोरनि बिबांखौ जोङो खम नुनो थाङो आरो। दासान्दि ओ थेवबो जोङो ओ हमनो थाङोब्ला माफा मानैफोरखौ मोनबोनायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां ओ जोङो खांख्राइखौ ओ जानोब्ला गिबियावनो जोङो बेखौ दैजों सोमनानै दोननाय जायो मानो होनोब्ला बेवहाय गोबां मैला हाबनानै थायो नालाय बेनिखायनो बेखौ जोङो सोमना दोनग्रोयो आरो गिबियावनो बेनि उनाव ओ जोङो दसे सम थाखांनानै जेब्ला बेनिफ्राय मैलाया गयो अब्ला जोङो बेखौ मोजाङै ओ आखाइजों हुयो। गिबियावनो बेनि उनाव कारजि लानानैबो जोङो बेजों हुजायो आरो ओ जाहाथे खां खांख्राइनि मोदोमाव दांनाय ओ जा बे गिरु बेयो खारनाय बायदियै ओ जेब्ला बेखौ मोजाङै जोङो सुखाङो अब्ला जोङो दैजों आरोबाव मोजाङै सुखांनानै लाबावो आरो। खायसेया बेखौ खांख्राइखौ ओ बे बोख्लानानै मेलेमखौ बहननानैबो ओ एवनानै जा नायखौ नुदों आरो खायसेखौ जोङो ओ मैथाजोंबो जानायखौ नुदों आरो सिंग्रि मिखि ओ आरो मायसुन्द्रि बायदिजोंबो जोङो संनानै जानायखौ नुदों आरो आरो खायसेखौ जोङो अनला खारै आरो खारदै खारै खारदै मैगंफोरावबो जोङो ओ ओरै बोखायालासिनो गथा गथा मोजाङै सुनानै जोङो संनानै जानायखौ नुदों आरो नोंथां। ओं नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि हुदाया दङना दाबो?
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बिदि खांख्राइखौ ओ दैज्लां समाव बांसिन मोनो आरो नोंथां बे खांख्रायखौ ओ दा नों नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो खांख्राइखौ बिदि मोनो खांख्राइखौ आं खोनानायबा जोंनि ओनसोलाव बिदि जानायखौ होनोब्ला खांख्राइखौ ओ जामुनि खांख्राइ बेखौ बां सिन मोदोमनाय एबा जानाय गोथाव जायो होननानै बादिनो बेखौ माजों माजां जायो होनब्ला जेरैहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदि मैथा ओ लोगोसेनो जोङो बायदिसिना सिंग्रि मेखि जोङो बेखौ औ ओरैनो एबा बा बे खौ जोङो बाथोन देनानै जायो आरो नोंथां बा थोन देनानै जायो। बा जोबोद मोजनाय थावनायखौ मोनो एबा गोथावसिन होननानै जोङो मिथिबाय आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलाव गरं ओ दंग'नि गरं बायदिसिना एबा दैखरनि गरं बायदिसिना एबा दैखरनि गर बायदिसिनायाव थानायखौ जोंङो दैज्लां बोथोराव बांसिन बोथोराव जेब्ला बेनि थाखाय बेनो बिसोनो बिसोर हम थांङो नोंथां।